नोंथां
खुलुमबाय
गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ आंबो गोजोननाय थाबाय
नोंथांनाव आं माखासे बाथ्रा सोंनो नागिरदों आरो नोंथां।
औ औ नोंथां औ
नोंथाङा दायो फ्रि दंथ'योना नोंथां?
औ हागोन नोंथां सावरायजागोन नोंथां आं दा फ्रियैनो दं नोंथां।
अ दा होमबा नोंथांनिसिम आं सोंनाया जाहैबाय माने गोभारनमेन्ट स्कुल आरो प्राइभेट स्कुलनि गेजेराव मा फारागथि दं? बेखौ नोंथाङा आंनो नोंनि रोंनाय बायदि एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां थारैनो ओ आंबो आंबो नोंथांनिसिम बे गोजोन मोनाबिलिनि ओ जा गाहाम हामलायनाय आं गिबि गिबियावनो नोंथांनो आंनिफ्राय बावहरग्रोबाय।
औ औ‌ नोंथां।
ओ दा नोंथाङा जा आंजों सावरायनो लानाय खायसे खोथाया दिनैनि समाव नायनो थाङोब्ला जोबोर मोजां
औ, नोंथां।
ओ मानो होननानै बुङोब्ला दिनैहाय जोङो जों सरासनस्रा जा जोंनि थांना थासान्दि समावहाय जोङो दा नुनाय बायदियाव
अ नों
दिनै गोभारनमेन्ट स्कुल बेजों लोगोसे जोंहा प्राइभेट स्कुल जोंहा जोंनि जा रायजोआव बा जोंनि समाजाव बे मोननै फरायसालिया जोबोर गोहोम गोग्लैनायखौ बा जोबोर गोहोम खोख्लैनायखौ ओ जोङो दिनैहाय जोङो नुबोगासिनो दं आरो
औ, नोंथां।
औ जेरावहाय जोंहा गोभारमेन्ट स्कुल होननानै बुङोब्ला ओ बिनि फारागथि आरो जोंहा प्राइभेट स्कुल होननानै बुङोब्ला ओ बिनि फारागथि जोङो मोननायखौबो जोङो नायनानै थाङोब्ला जोंहा ओ बेवहाय जोङो गोबां फारागथिखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां। खोनादों ना नोंथां? औ औ जेरै बहाय जोङो दिनैनि समावहाय जों जुदि गोभारनमेन्ट स्कुलखौ जोङो नायनो थाङोब्ला जोंहा गोभार्नमेन्ट स्कुलाव जोंहा मा नुयो दिनै आंनि समावहाय ओ जोंहा जा फरायसाफोरखौ जोंहा फोरोंनो थाखाय जोंहा मा दिनै नांगौ बिबांनि जा फोरोंथाइ होनो थाखाय जोंहा ओ खायसे जोंहा बे ओ गोभार्मेन्ट स्कुलाव जोङो खायसे फोरोंगिरि जोंहा गोनांथि जानायखौ ओ बा फोरोंगिरिनि गोनांथिखौ जोङो दिनैहाय जोंनि गोभारनमेन्ट स्कुलाव जों दिनै नुयो आरो
औ नोंथां।
आरोबाव ओ जोङो नायनो थांबावोब्ला जोंहा मा नुबावो जोंहा गभर्मेन्ट स्कुलाव जोङो खायसे जोंनि जा फरायसा फोरखौ फोरोंनो थाखाय जोंहा मा खायसे मोजां रुम बा मोजां खायसे थि जायगा जोङो एसेबां जोङो नुनो मोना।
अ अ नोंथां
आरोबाव जोङो मा नुबावो जोंहा दिनैनि जा फरायसाफोर खौ जोङो मोजाङै ओ फोरोंनो बा मोजाङै जोङो जिरायहोनानै जोङो मोजां फोरोंनो थाखाय जोंहा मा जिरायग्रा बा दिनैहाय जा दिनैनि समावहाय जोङो मा बांसिन गोबां खमै जोङो डेक्स बेन्स टेबोल सियार जों बे फोरनि जा गोनांथि बे गोनांथिखौ जोङो दिनैनि समावहाय नुयो आरो।
अ नोंथां।
आरोबाव जोंहा दिनै जुदि गभर्नमेन्ट स्कुलाव जों आरो नायबावनो थाङोब्ला जोंहा दिनैनि समावथ' जोंहा जोंनि जा समाज बा जोंनि जा थासारिया जो बोर मोनसे जौगानाय लेभेलाव थांबाय आरो दा बे जौ गानाय लेभेलाव जोंहा खायसे फरायसाफोरखौ जोंहा फोरोंनो थाखाय जोंहा मा गैया सासे डिजिटेल रुम जेरावहाय जोङो दिनैनि समावहाय जोङो खायसे ओ फरायनायखौ जोङो खायसे डिजिटेलि जों फोरोंनो गोनां जायो स' बेवहाय जोङो डिजिटेल रुमखौ खायसेयाव नुनो हाया आरो जों दिनैनि जा गभर्नमेन्ट स्कुलाव।
अ नोंथां।
औ आरोबाव जोंहा बांसिन दिनै गोहोम गोग्लैनाय होननानै बुङोब्ला जोंहा गोबां फरायसालिफोरावथ' बेफोरो दिनैनि समावहाय बियो सुस्रांजाबाय नाथाय जोंहा गोबां ओ गामि खनला बा गोबां गामि गेजेर गेजेर जोंहा खायसे फरायसालिफोर दङ दिनै गोबां जौगायै गभर्मेन्ट फरायसालि दङ जों बेवहाय जों मा नुयो जा फरायसा फोरनि थाखाय जोंहा मा दिनैनि समाथ' नोंथाङा मिथिखाबाय न दिनै जोंहा बोथोर होननानै बुङोब्ला जोंहा मा बोथोरा जोबोर गरमसिम नुबाय आरो। दा बे गरमखौ जोङो खारहोनो थाखाय जोंहा मा बे गभारमेन्ट स्कुलाव खायसे जा फेन सिस्टेम बा खायसे ओ फरायसालिफोरखौ मा फरायसाफोरखौ एसे देहा सुग्लायहोनो हानायनि खायसे मा नुयो जोङो जेंनाखौ नुयो आरो। बा जेंना माने जों जेरै खायसे फेननि गोनांथि जों बेफोरखौ नुयो आरो। आरो दिनै जोङो ओ जा प्राइभेट फरायसालि होननानै बुङोब्ला जोङो गोबां दिनै मा नुनो मोनो जोङो गोबां जौगानाय खायसे जोङो मा ओ खायसे खामानिफोरखौ नुयो आरो दा बेफोरनि उल्थायै जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंहा ओ प्राइभेट फरायसालि होननानै बुङोब्ला जोंहा माखासे प्राइभेट फरायसालियाव जोङो नांगौबायदि जोंनो फोरोंगिरि मोनो फोरोंगिरिफोर मोनो आरो जोंनो मा ओ जोङो फरायसाफोरखौ मोजाङै ओ सोलोंहोनो थाखाय जिरायहोनो थाखाय जोंहा मा खायसे नांगौ बिबांनि डेक्स बेन्स टेबोल चेयार मोनो आरो जोंहा दिनैनि समावहाय ओ खायसे एडभान्स टेक्न'लजि हिसाबै जोंहा मा मोनो जोङो दिनै ओ प्राइभेट फरायसालिफोराव जोंहा खायसे डिजिटेल रुम जेरैहाय जोङो प्रेकटिकेल रुम दिनैनि समावहाय जोंहा मा ओ क्लास ओ थिउरि खालामनायजों लोगोसे दिनैनि समावहाय जोंहा मा जाना फैदों बै ओ प्रेकटिकेल खालामनाय प्रेकटिकेला दिनैनि समावहाय जोबोर गोहोम गोलैदों। स' बिनिखायनो जोंहा मा बे प्राइभेट फरायसालियाव जोङो प्रेकटिकेल ना जा प्रेकटिकेल रुमखौ जों एसे ओ आपग्रेड खालामनायखौ जों नुहुरदों आरो। औ खोनादों नोंथां दा जेरैहाय जोंहा दिनै प्राइभेट फरायसालि होननानै बुङोब्ला जोंहा दिनै ओ गांफा साबजेक्टआव जोङो गोबां जोङो फरायसालि ओ फोरोंगिरिनि बेलायाव जोङो नायनो थाङोब्ला जोङो मा नांगौ बिबांनि जोङो फोरोंगिरिफोरखौ जोङो बे प्राइभेट फरायसालियाव जोङो मोननो हायो आरो।
औ नोंथां औ।
ओ दा नोंथाङाबो बे जा गभर्मेन्ट फरायसालि आरो प्राइभेट फरायसालि। बे मोननैबो फरायसालियाव जोंहा खायसे नुनाय फारागथि बा जोंहा प्राइभेट स्कुलाव जोंहा माबायदि जानांगौ आरो गभारनमेन्ट स्कुलाव जोंहा माबायदि जांगौ बेनि सायाव नोंथाङा एसे ओ फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां हागोन
औ नोंथां
नोंथाङा जे बुंदों गभमेन्ट कलेज बा प्राइभेट स्कुल
औ औ
बेफोरनि बागै नोंथाङा जा नोंनि रोंगौथि नों बुजिना मोननाय बेफोरखौ आंनो फोरमायना होदों।
औ नोंथां
बेफोरो माने नोंथाङा बुंनाय बायदि जे प्राइभेट स्कुलाव मास्टारफ्रा नांगौ बिबांनि मोनो आरो गभारमेन्ट कलेजाव गभारमेन्ट कलेज माने गभारनमेन्ट स्कुल बेफोराव नांगौ बिबांनि मास्टारफोरखौ नुनो थाङा।
औ नंगौ नोंथां
आरो प्राइभेट स्कुलाव जों नुनो मोननाय बायदिब्ला नोंथां प्रेक्टिकेल रुम बा साइन्सनि बे प्रजेक्ट बानायग्रा रुम बेफोर एक्सट्रा एक्सट्रा थाजोबो नोंथां ओमफ्राय गभारमेन्ट कले गभारनमेन्ट स्कुलाव जोङो बिदिखौ बारा नुनो थाङा।
औ औ औ
आरो बुंनो थाङोब्ला नोंथाङा बुंनाय बायदि बे डेक्स, टेबोल, फेन, बेफोरो प्राइभेट स्कुलाव मोजाङै थि थायो आरो नोंथां आरो गभारमेन्ट स्कुल लाव नायनो थाङाबा जोङो ब्रेन्स डेक्स जिरायनो थाखाय स्टुडेन्टनि थाखाय माखासे खम जायो।
औ नोंगौ नोंथां थारैनो
औ बारा जायो।
औ औ
आरो बबेबा क्लासाव फेन गैया जायो बबेबा क्लासाव पेन दङ जायो बिदि आरो नोंथां ओमफ्राय जेनेबा साबजेक्टनि बेलायाव बबेबा टिचार गैया जायो। जेनब्ला पल-पलिटिक्सनि टिचार गैया गभारमेन्टआव प्राइभेटआव अल साबजेक्ट टिचार मोनगोन जों नोंथां
औ औ औ
आरो माबायाव प्राइभेट स्कुलाव जोङो गेम एन्ड स्पर्टस बेफोर गाससिबो थि मोनजोबो आरो फोरनि थाखाय एक्सट्रा स्पर्टस टिचार थायो आरो नोंथां
औ नंगौ नंगौ नंगौ
जोंनि गभारनमेन्ट स्कुलावथ' जों बिदिखौ बारा नुनो मोना आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ
नंगौना नोंथां
नंगौ नंगौ थारैनो नोंथाङा बुंनाय थारानो खोथा।
अ नोंथां दायो जोङो बुंनो थाङोब्ला प्राइभेट स्कुल माने प्राइभेट स्कुलाव जोङो मिड मे माने क्लास वाननिफ्राय लानानै ओइटसिमहालागै जे सरखारनिफ्राय ओंखाम मोनजायो बेखौ प्राइभेट स्कुलाव मोननो थाङा नोंथां।
औ औ औ माने जोंहा मा औ
आरो जो गभारनमेन्ट स्कुलाव ववाननिफ्राय ओइदसिमखौ जोङो मोनजायो नोंथां
औ औ नंगौ थारैनो
फारेन्स दङ
औ औ
आरो बुंनो थांबाव्ला नोंथां
औ
जे गोदोनि गभारमेन्ट स्कुल आरो दानि गभारमेन्ट स्कुलावबो फारागथि दं नोंथां माने प्राइभेट आरो गभारनमेन्टनियावल' फारागसो गैया गोदोनि गभारनमेन्ट एबा दानि गभारनमेन्टआवबो एसे फागथि नु मोनो
औ औ थारैनो नंगौ नंगौ थारैनो
अ नोंथाङा आंनो एसे दसे सम होबावनानै बेनि बागै एसे फोरमायनो हाबावगोन नामा नोंथां
औ हागोन थारैनो मानो हाया जानो ओ दा नोंथाङाओ जोबोद मोजां खोथा बुंलांबाय जोंहा दिनैनि समावहाय जोंहा खायसे ओ जोंहा खायसे समावहाय जोङो मा ओ दिनैनि सोब बेलायाव जोङो खायसे जेरैहाय जोङो गेमस स्पर्टस बायदिसिना खारनाय बारनाय गेलेनाय बेफोरबायदि बेलायाव जोंहा मा दिनै ओ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो ज प्राइभेट स्कुल बा प्राइभेट फरायसालियाव जोङो बेफोरबायदि खायसे एक्टिभिटिसफोरखौ जोङो मा जों बांसिनै जों मोननो हायो
औ नोंथां
औ थारैनो जोंहा दिनै जोङो नायनो थाङोब्ला जोंहा ओ बा गभारनमेन्ट स्कुलाव जोङो नायनो थाङोब्ला बेफोरबायदि खायसे आयदा माखायसे बेफोरबायदि एक्टिभिटिसफोरखौ जोङो लानायखौ गोबां खमैनो जों नुनो मोनो
औ नोंथां औ
जोंहा दिनैनि समावहाय जोङो बेफोरखौ फरायनायजों लोगोसे ब गेलेनाय बादायलायनाय बा बेफोरबायदि बेलायाव जों नोजोर लाखिनाया जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा दिनै ओ जाबायदि समफोर फैलांबाय जोंहा दिनै ओ दावगानायनि सम बा बादायलायनायनि सम स' बेवहाय जोङो जेरै हायो ओ जाबायदि नोङो हायो स' बेफोरबायदि खायसे हरनायजों लोगोसे गेलेनाय दामनाय देनाय मोसानाय बेफोरबायदि आयदाखौ जोंनि द मा गभारमेन्ट फरायसालिया जोंहा मा जोङो बांसिनै जोङो नोजोर होनायखौ जोंनि प्राइभेट फरायसालिफोरखौ जों बांसिनै नुया आरो।
औ नोंथां
औ दा दिनैनि समावहाय आरोबाव जोङो जे गभर्मेन्ट फरायसालियाव जोङो खायसे मा नुबावो जोङो जोंनि जा बाउण्डारि कलेज बाउणडारि कलेज गेट स्कुल गेट सों बेफोरनि बेलायाव बो जोङो खायसे उनफिनना थानायखौ जोङो दिनैहाय नुयो आरो। दा नोङो प्राइभेट फरायसालियाव जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंहा। बेफोरनि बेलायावबो जोङो सासे जौगानायखौ जों नुहुरदों आरो। दिनैनि समावहाय बे जा फरायसालिनि बाउणडारि बा फरायसालिखौ बेंखननाय जा खामानि बे जोंहा जोबोर नोजोर बथावनो मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा जोंहा गभर्मेन्ट फरायसालियानो जा बा प्राइभेट फरायसालियानो जा जोंहा बेवहाय जोंहा गोबां उन्दै उन्दै फरायसाफोर फरायो ज' गोबां उन्दै उन्दै फरायसाफोर फरायनायाव जोंहा उन्दै उन्दै फरायसाया खायसे खालामनाङैखौ जोंहा खालामो बा थांनाङैाव जों थाङो स' बेनिखायनो जोंहा मा दिनैनि बांसिन फरायसालिखौ जोङो बांसिन जोंहा लामा थांलाय फैलाय जों हान्थाामेला लामायाव जों बांसिन खाथियाव बनायनाय नुयो। थ' बेनिखायनो जोङो खायसे जाब्रबथ जाब्रबथायनिफ्राय जोङो दा जोंनि फरायसाफोरखौ जोङो रैखा होनो थाखाय जों बेफोरबायदि जोङो बाउणडारि गेट वाल जों बेफोरबायदि जोङो बेंखनखौ जोङो बाहायनाया दिनैनि समाव जोङो जोबोद गोजांथार होननानै आं सानो आरो।
अ नोंथांनाव